खोनादोंना नोंथां
खोनादों खोनादों ओं।
ओम ओम ओम दा जोङो जिब जुनारनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां?
जिब जुनार सावरायजायो नोंथां सावरायजायो।
जिब जुनारखौ बोरै फिसिनांगौ बा जोथोन लानांगौ माबोरै आदर खालामबा माबोरैहाय जों जिब जुनारखौहाय मा मारै माने मा मुलाम्फा जायो बेफोरनि बागै सावरायनोसै।
सावरायजायो नोंथां सावरायजायो जोबोद मोजाङ‌ आयदा।
दा आङो सावराय बुंग्रोसै नामा नोंथां फंनैसो
दे नोंथां
ओम ओम ओम दा जिब जुनार होननानै बुङो नोंथां ए जोंनि न'आवनो थानाय जेरै दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौथ' जोङो फिसिखायो जाहैबाय नालाय नोंथां
औ
खोनाबायना नोंथां औ दायो जोङो मासे मोसौ सापस मोसौखौ हमना ला आ मासे मोसौखौ जोङो माने फिसिनो थाखाय जों माबोरै माबोरै आदर खालामनांगौ बेनि थाखाय आं फंनैसो बुंसै जेरै जोङो मोसौखौ फिसिनो थाखाय जोंनो गिबियावनो मा थानो थाखाय माने गलि नांगौ बिसोरनो
औ
औ गलि नांगौ आरो बिसोरखौ खानानै दोननो थाखाय जोंनो दुरुं नांगोन ना नोंथां
औ औ
उ आरो जोङो बिसोरनो माने ओ बिसोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय मा जोंनो गांसो नांगौ गांसो गैयाबाथ' जों मोसौखौ बोरै फोथांना लाखिनो हानो बिनि थाखायनो नों आं गोसोआ मोसौनि थाखाय गुदि आरोखि ना बिदिनो जोङो मोसौखौहाय माने ओ फोथारावहाय खायो आरोखि ना
उम
गांसो जानो थाखाय बिसोरनि आदार बा उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय फोथाराव खायो आरो जेब्ला मोनायो अब्ला जोङो फिन माने गलियावहाय दोनफैफिनो आरोखि ना खानानै बेफोरबायदिनो जोङो माने बे मोसौखौहाय जोङो फिसिनानै माने गोबां माने बिदिनो फिसा फिसौ माने एरहोलांनानै माने गोबां माने फाननानैबो रां आरजिनो हायो जेरै गाइखेर सेरनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो।
औ।
बेफोरबायदिनो जों मा जों न'खर गंसेखौ माने सोलिलांनो थाखाय जोङो ओ एसेब्लाबो मानि ओ हेफाजाब होयो आरोखि बिदि मोसौ, दाउ, अमा बोरमा बेफोरो आरोखि ना नोंथां।
औ।
दाउनि बेलायावनो होनो दाउखौ फिसिनो थाखाय जोङो मा बिसोरनो आदार होनांगोन
औ।
फिसिना आदार होनांगोन, बिसोरखौ जोथोन लानांगोन, बिसोरनि बेमार आजारखौ जोङो नायनांगोन बिसोरनो अबे मुलिखौ जाहोयोबा बिसोरो माने बेमार आजारनिफ्राय बारग'यो बेफोरनि मानि सुबिदाखौ जों लानांगोन बोरै फानोब्ला जोङो मारै रां आरजिनो हायो बेफोरबायदिखौ जोङो माने ओ खेल लानांगोन आरोखि ना नोंथां।
औ।
जेरै बोरमाफोरखौ जोङो फिसिनो थाखाय जोङो मा गिबियावनो जोङो बिसिनो मा आदार नांगोन मोजां आदार जाहोनांगोन गग्रायाव दोननांगोन आरो बिसोरखौ लोमजायो साजायो खौ माने मोजां जोथोन लानांगोन मुलि जाहोनांगोन बेफोरबायदिनो माने जोङो दाउ अमा बोरमाफोरखौहाय फिसिनाय जायो आरोखि ना नोंथां।
औ।
नोंथाङा फंनैसो बुंदो नामा?
औ औ नोंथां औ। दा बुंनो थाङो बा जेनाखि जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोर नङा होम
उम उम।
ओ नायनो थाङोबा जों गामि ओनसोलाव गोबां बेफोरबायदिनो जिब जुनार फिसिनाय नुनो मोनो आरो
उम उम।
जेरैनाखि जेनेबा मोसौनिफ्राय लानानै बोरमा, दाउ, अमा, हांसो जों बेफोरखौ माने गामि ओनसोलाव फिसिनायखौ नुनो मोनो।
उम उम उम।
दा जों फिसिनायजोंल' जाया नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
दा जोङो जोथोननिबो गोनांथि जायो।
औ।
बेनिखायनो माने गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा माने जानायनिफ्राय लेनानै बेमार आजार बेफोरखौ माने ओ मा होयोबा मोसौ, दाउ, अमा, बोरमा हांसोफोरा माने मोजाङै मोजां देरो बा देहाफोरा बिसिना मोजाङै थागोद थागोन। दा बेफोरनि फारसे से नायनोबो जों जेनाखि गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफोर दाउ, अमा, बोरमा, हांसो फिसिग्रा सुबुंफोर मानि बिसोरो रोंखा राखा आरो रोंगौथि गोनां जायो आरो जेनेबा।
ओम ओ
बांद्राय जेनेबा गोबां लेखा गोरों सुबुं गैयाबाबो गामि ओनसोलाव मानिब माबोरै मा जाहोयोब्ला बाव माबोरै जोथोन लायोबा दाव अमा बोरमा हांसोफोरा मोजाङै देरगोन बेफोर खौ माने बेफोरनि फारसे रोंगौथि थानायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ औ
दा जोथोन लानायनि फारसे बुङोबा जोङो जेनेबा मोसौनि फारसे नायोबा दाद थ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा दाथ' गासैबो जेनाखि दुब्लि खाग्रा फोथार बुंनो थाङोबा गाहायै गामियारि ओनसोलफोराव बांसिन दुब्लि थायो आरो बांसिन आबाद मावनानै जाग्रा सुबुं
ओम ओस
हाय माने दुब्लि बारियाव मोसौखौ खानो गांसोनि आंखाल जायो आरो
औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ
थोरबो आरो दैबो थाखायो नङा होमबा दा जोथोन लानायनि बेलायाव बेनो आरो गांसोनि आंखाल जायो जायनि जाहोनाव जों मोसौनो जेनेबा ओ माइ हाखांनाय माराखौहाय मोसौनो दैज्लां बोथोराव जाहोनो नो थाखाय खुंनानै दोननाय जायो आरो जिगाबखौ बे जिगाबखौ माने दैज्लां बोथोराव गांसोनि आंखाल जायो नालाय नोंथां
ओम ओ
फैनो एफा एफा दैज्लां बोथोराव जाहोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा दैज्लां बोथोराव गांसो गोजायैथ' बिसोर उदै बुंजासे मोनजानो हाया नालाय बेनिखायनो माने जिगाबखौ जाहोनानै एफा एसे गांसो मोनजानानै बिसोरखौ उदैब बुंहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर जाबाय गामियारि सुबुंफोरनि जोथोन लानाय मोसौखौ दा अमानि बेलायावबो बिदिनो जेनेबा आथिखालावथ' जेनेबा गोबां सुबुंखौनोज
अफि होनायखौ नुनो मोनला जेनाखि जिउनिफ्राय मोनो नङा होमबा आदार बेखौ मानि खम नुट बोनाय नुसै आरो दा जों गुन्दै बायनांगौ अमा फिसिनो थाखाय गुन्दै आदार होयो बेफोरबायदि जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बा गुन्दैजों थास' हानानै होनांगौ थास'जों गुन्दैजों लगायनानै अमानो होयो बेफोरबायदि आरो
औ-औ
बेफोरो माने जोंनि जेनाखि आदार जाहोनाय बेयो जाहैबाय टाइम बाय टाइम जाहोनाय आरो दा बिनि अनगायैबो जेनेबा बेमार आजार जायोबा डक्टरफोर नायनाय मा मुलि जाहोयोबा मोजां जागोन बेफोर खौबो माने जेनाखि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोर बिसोरो माने रोंगौथि गोनां आरो जेनेबा माबा मोनसे बेमार जायोबा थाब जेनेबा थैजानो गिनानै ओ जेनेबा मुलि जाहोनाय बेफोरो जाहैबाय जोथोन लानाय आरो गामि ओनसोलाव।
औ।
दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव मा मा मोननाय जायो जिब जुनारनि बेलायाव?
जोंनि जायगायावथ' नोंथां बिदिनो मोसौ, मैसो, बोरमा, गर राइ दाउ, हांसो, अमा बेफोरबायदिखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामि गामि ओनसोलावहाय माने ओ जिब जुनारखौहाय माने फिसिखायो आरोखि ना।
औ।
बिदिनो माने जिब जुनार फिसिनानै माने गावनि न'खरखौ माने माने मोजाङै माने खुंफुंलांनोबो हायो आथिखालावहाय।
औ।
जेरैहाय जोङो अमाफोरखौ फाराम खालामनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। मासेयावनो माने गोबां गोबां माने रां आरजिनो हायो जेरै मासे अमा बुन्दिखौ साफस हमनानै ला नोङो
ओम।
मासे अमा बुन्दिया नोंनो जेरै जिथा फिसा होयोबा मासेयाव नोङो थाम रोजा रां मोनोबा, होमबा नोङो गोबां रां जाहैयोना।
औ दसथाजोंनो त्रिस हाजार।
औ नोंथां औ थिग बेबादिनो जोङो जिब जुनार फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
औ नोंथां बिदिनो आं बेखौनो बुंनो सानो माने बयबो सुबुङा माने जिब जुनारखौ फिसिनांगौ आरोखि ना। थांना थानायाव माने बेफोरखौ फिसिनायाव माने सुबुङा माने गोनांथार आरोखिना नोंथां।
औ औ।
ओम।
दा बेनो आरो नोंथां जेनेबा जेनाखि जोङो जिब जुनारखौ जोथोन लायो। नङा होनबा जोथोन लानायनि जेनाखि जोंनि खस्थ' बिनि फिथाइयाबो गोदै आरो माने न'खराव जेना खि रांखान्थि जेंनाफोर नुजाथियो नङा होमबा?
औ औ।
बे रांखान्थिनि थाखाय जोङो जेनाखि जों जोथोन लानाय जिब जुनारफोर
औ।
बेफोरखौ फिसिनानै माने जों मदद मोननो हायो आरो जेनेबा माबा मोनसे नांगौबा दाउफोरखौ फानब्रबनाय हांसोफोरखौ फानब्रबनाय बेफोर रांफोर जों जोङो जेनेबा संख्रि फानलु जानायनि अनगायैबो जेनेबा दस्रा गुबुन गाननाय जोमनायफोरावबो फैसाखौहाय जेनेबा जों बाहायनो हायो। दा बेनो आरो नोंथां जोंनि गामि ओनसोलाव जेने जेनाखि रांखान्थिनि जेंना बेफोर गैया जायो आरो। बेफोरबायदि दाउ अमा जिब जुनारनि गेजेरजोंबो जोङो थांनानै थानो हायो नोंथां। औ।
दाथ' नोंथां ओ जोंना फैयै फैयै फैनानै जि मिनिटआबो जाबाय नोंथां समनि आंखाल नोंथां दा लाखिथ'सै ना नोंथां
औ